हेलौ औ नोंथां खोनादों ना नोंथां खोनादोंदां नोंथाङा औ आं नोंथांनिखौ खोनागासिनो दङ नोंथाङा आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा दा फ्रिखाना
हा
नोंथाङा दायो फ्रिखा दा
बिराद रोमै रोमै खोनादों मा होनदों
नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ दा
हा
नोंथाङा दा फ्रियावनो दङ ना
औ फ्रियावनो दंमोन दंनायालाय
अब्ला जोङो नों माने नोंथांजों आङो मोनसे टपिक लानानै सावरायनो हागोन नामा
जोंनियाव बहुद दावराव जादों नों दावराव खोनाहैदों ना दावराव खोनाहैयाखैथाय
आङो दा खोनाथवाखै नोंथां बारा दावराव
हा
आङो इसिबां दावराव खोनायाखै नोंथां दायो नोंथांनि खोनानाया खोनादों फिसा फिसा दावराव खोना फैदों नोंथांनि माबानिफ्राय आवाजनिफ्राय खोनादों ना नोंथां नोंथाङा हायोब्ला एसे दोरोदनानै रायलायोबा मोजां जागोन
आं जेबो बमिथियासै नो
नोंथाङा हायोब्ला एसे दोरोदनानै रायलायोबा मोजां जागोन
औ दा दा जासि गोनना
औ जासिगोन दे जासिगोन नोंथां
औ औ दे दे दे
अ अब्ला जोङो मानि समाजनि माखासे जेंनाफोर नङा होमबा? नोंथां बै जेंनाफोरखौ लानानै जोङो एसे सावरायलायदों नामा नोंथां नोंनि नोजोर जों आरो आंनि नोजोरजों जों बे नोंनि नोजोर आरो आंनि नोजोरजों मानि समाजारि माखासे जेंनाफोरनि सायावहाय जों माबाददि नोजोर होलायनो हायो बिनि सायाव जोङो बे समाजारि जेंनानि सायावहाय एसे सावरायलायनो हागोन नामा नोंथांजों?
औ समाज आरो जेंना
औ माखासे जे जोंनि समाजाव जेंनाफोर सोमजिबाय दायो नङा होम्बा? दा बै समाजारि माखासे जेंना फोरनि सायाव जोङो नोंथांजों एसे सावरायलायनो हागोन नामा?
हा
नोंथांजों बे समाजारि जेंनाफोरनि सायाव एसे सावरायनो हागोन नामा होननानै बुंदों नोंथां
औ हागोन दे सावरायजागोन
अ होमबा नोंथांनियाव सोंनोसै आंङो मोनसे कुइसन खालाम नि उम दा नोंथाङा नोंथांनि नोजोरजों आथिखाल जे समाजाव माखासे जेंनाफोर सोमजिदों सोमजिगासिनो दङ जानांगौ दा बै आथिखालाव जे जोंनि समाजाव मानि सुबुं समाजाव माखासे जेंनाफोर माने सोमजिगा सिनो दङ बा गाज्रि जेंना फोर बेैफोर जेंनाफोरखौहाय नोंथाङा माबादि जेंनाफोर नुदों बेफोरनि सायाव नोंथाङा नोंनि नोजोरजों एसे बुंनो हागोन नामा?
जेरैहाय जोंनि समाजाव होननानै बुङोब्ला खोमसि फोथायनायखौनो बुंनांगोन गिबियावहाय बे खोमसि फोथायथिया जाहैबाय माने ओ मानसिफोरनि माखासे गोरोन्थि साननाय ओ जेनेबा माबेबा मोनसे आयदा बा माबेबा मोनसेनि सोमोन्दै जोङो जेबो गुदि खिथा मि थियालासिनो बा नायबिजिरालासिनो जेनेबा जों मेगनजों नुवाबाबो बेखौहाय जोङो नंथारगौ होननानै फोथायना लानायखौनो जेनेबा जों खोमसि फोथायनाय होननानै बुंनो नांगोन नङा होमबा? उम बिदिन्थि बायदियै बेबायदिनो जों लामा थिब्ला मावजिफोर बारस'नानै होयोब्ला बेवहाय खैफोद नि इसारा होननानै बेबायदिनो गोदोनिफ्राय फोथायबोदों नङा होमबा?
औ नोंथां।
औ बेबायदिनो गोबां खोमसि फोथायनायफोर दङ आरो दायना दायनि। बेबायदि अजा बेजा बेफोरबायदि आरो
जोंहा बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायनि गेजेरजोंबो समाजाहाय जौगानो हाया जायो माने बेयावनो बे थाफिनबाय थानाय बायदि जायो होननानै आं बुंनो स आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाहाय आथिखालाव आथोननि फारागथि जेरावनोखि माने हौवासा हिनजावसानि गेजेराव फाराग दिन्थिनाय बेफोरखौहाय नुनो मोनो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां।
जेनेबा बिमा बि फायाबो ओ हिनजावसाखौ बांसिन अननाय बा सोरबा हौवासाखौ बांसिन अननाय बेफोरबायदिनो न'खरनि खामानि अनगायैबो